हेल'
औ नोंथां
औ जोङो दायो बे समाव जोंनि जि बर' हारिनि गाननाय-जोमनाय जोङो जोङो बिनि सायाव जोङो सावरायनि।नोंथाङा जोंनि ओ बरफोरनि गान नाय होननानै बुङोब्ला बर'फोर होननानै बुङोब्ला नोंथाङा मा बुजियो
ओ खुलुमबाय नोंथां ओ नोंथां ओ आसा थाबाय नोंथाङा मोजाङैनो दं माने जो ओ आङो बर' होननानै बुजियोब्ला बरफोरा जाबाय बर' होनब्लानो ओ सा सानजा भारताव थानाय आसाम मुंनि स्तेतनि सिङाव थानाय ओ बर' ओनसोलनि ओनसोलाव थानाय मानसिफोरखौनो जादों बर'फोर दा ओ बिसोरो बिसोरो बायदि बायला बिदिनो ओ गाननाय-जोमनाय जानाय लों नाय आरो हारिमु बेफोरनि थाखाय मुंदांखा जानानै फैयो। दा ओ नोंथां ओ बे बर'नि ओ गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै ओ जोंनि ओ बर'नि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै नोंथांनि ओ बुंनो हागोन नामा?
जोङो जोंनि जि बर'नि ओ गाननाय-जोमनाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जों जोंहा बर'आ गावनि सिनायथि बा मोनसे आलादा जोंहा गाननाय-जोमनाय जोंनि बर' हारिहा जोंहा दङ।जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि जिफोर आइजोफोर बिथांमोना गानो दखना आरो हौवासाफोरा जों गानो गामसा आरो आरननाय जों बेखौ मिथिनो मोनो मेन जोंङो बेखौ गासै मिथि थिनो मोनो जों बर'नि गाननाय होनोब्ला जोंहा जोंनि बर'आ जोङो गावनो आखाइजोंनो दानाय लुनाय जोङो खालामो मोन बा गोदोनि दिननिफ्रायनो जोंनि आबौ-आबैमोननि दिननिफ्रायनो जोङो जोंनि बर'फोरा मा खालामोमोन गावनो गाव जोङो दानानै जोङो गावनो गानोमोन आरो गावनि हारिनि हिसाबै जोंहा गावनि आंगो सिनायथि जोंहा गाननाय जोमनाय जोंहा दङ आरो नोंथाङा बरफोरनि जि आइजोफोरनि गाननाय जि दङ। नोंनि बिथाङा नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा
माने आङो बिखौनो बुंनो सानो जे ओ बे दा जों गाननाय जोंनि ओ बर'फोरनि मानसि सुबुं आइजोफोर गाननाय ओ दखनाया दखना गानो आइजोफोरा दखना गान बे दखनानि सोमोन्दै ओ एसे सावरायनोसै माने बे दखनाखौ ओ आइजोफोरा ओ हिसानसालियाव जि दानानै बेखौ आगर एरनानै बानायनाय जायो आरो ओमफ्राय बिसोरो गानो बेखौ ओमफ्राय बिसोरा गांसे आरो दंबावो बियो जाबाय फालि बिखौ गोदोनायाव आलायनानै बिसोरो द ख'नाजों मिलायना गानो आरो आइजोफोरा। आरो आखाइफोराव ओ आसान खो-खोमायाव खेराय ओ
औ नोंगौ नोंगौ ओं। आरो लोगोसेनो जोंहा आर'नाइ ओ जे जिथु आर'नाइ नङा जिथु जोङो आग'र होन्नानै बुङोब्ला जोंहा गुबुन गुबुन आग'र फोर दोंमोन आरो जोंहा। जेरैहाय ओ हा-हाजो, खासि हाथाइ, इदिनो सिखिरि बिदिनो गुबुन गुबुन जोंहा बिबार जोंहा गुबुन गुबुन बिदिनो आग'रफोर दोङो आरो जोङो बेफोर आग'रफोरखौ जोङो दख'नायाव एरनानै आरो जोङो मोजां नुयो। आरो बेफोरखौ नुनानै जोङो मोजां मोनो आरो। आरो आरो लोगोसेनो जोंहा फालि बुंनानै बुंनो थाङोब्ला जो जि जोंनि बर' आइजोफोरा जि लायो बेखौ इन्दि फालिबो मोनो इन्दि फालिबो दायो बेखौ गावनो गाव जोङो जोंनि बर' हारिफोरा दानानै लायो। आरो बेयावबो गुबुन गुबुन आग'रफोरखौ जोङो एरनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो गोबां खस्थ' जायो जों नुनाय बायदिहै आग'र एरनायफ्राव एसे सम लायो। बिदिनो गुबुन गुबुन बेसेनो डिजाइन होनो जेसेनो समाय होनो एसेनो जों आग'रफोरखौ एरनो हायो।
थारैनो।
आरो बिदिनो नोंथाङा जोंनि हौवाफोरनि गान्नायनि सायावलाय मा होन्नानै सानो?
जोंनि हौवाफोराबो ओ गान-गानग्रा जोमग्रा दं। बेनो जाबाय जोंनि हौवाफोरनिया जादों गामसा आरो ख ओ खर' आर'नाइ खायो हुवाफोरा। बे गामसाया जाबाय बेबो सिजोंनो ओ माने हिसानसालियावनो दाजायो। बेखौ ओ हुवाफोरनि थाखाय बानायनाय जायो गामसाखौ। ओमफ्राय बे आर'नाइया ओ आरननाइयावबो आ गर एरो ए जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे सिनायथि हिसाबै बेखौ बाहायनाय जायो। बेखायनो ओ बर' हौवाफोरा बेखौ खर'आव खाना लायो बा हिन्जावफोरा जानजाइयाव बेखौ खानानै लायो दखनाजों लोगोसे। बियो ओ जाबाय बरफ फोरनि मोनसे सिनायथि।
ओम नंगौ थारैनो लोगोसेनो जोङो जुदि दानि समाव जोङो नायनो थाङोब्ला दानि बोथोरफोरखौ नायनानै जों बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां खमखौसो जोंनि ओ हौवाफोरा ओं गामसा गाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो होनजावसा फोराथ‌' जोंहा दखनाखौ जो फ्राय गानो जोमो बिसोर गावनि सिनायथिखौ लाखियो नाथाय जों हौवाफोरा बेबायदि एसे खम गाननायखौ जोङो नुनो मोनो जों गोबां समावनो बिदि गामसा गाननायखौ जों नुनो मोना आरो गोबां खम गोबां खम बाहायनाय जों नुनो मोनो जोंनि जि फोरबोफोर जों बेफोरावल' बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नाथाय हिनजावफोराब्ला जोङो बिदिनो बाहायबाय थानाय दैलि बाहायबाय थानाय दिनाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जि आर'नाइ बे आर'नाइया ओ जोंनि बावैस सो बा एसे सम सिगाङावसो बा बाहाय आगोलाव जों मिथिनो मोनबाय जे जोंनि बे बरनाय-बर'नि आर'नाइया जि जि आइ टेक जों मोननो हाबाय जे बेयो मोनसे बर'नि होननानै जोंहा सिनायथि जोंहा मोननो हाबाय। जों गोजोननाय मोन्दों बेफोरबायदि मोननायखौ मोनथिनानै आरो बिदिनो जों आर'नाइया मोनसे नायनो समायना आरो गोबां समायो जों बेखौ खौ लायोब्ला आरो जोङो बेखौ न'फोराव आलासि फैयोब्ला जोङो गुबुनफोराव जुदि सोरखौबा जुदि जों बरायनोब्ला बेबायदि जोङो आर'नाइखौ जोंनि सिनायथि हिसाबै जों बिथांमोननो गानहोयो। आरो बिबायदिनो जोङो बिथांमोनखौ औ बिथांमोननो जोङो होयो आरो होनायखौ जोङो नुयोबा जोंनि बे बर' हारिनि मोनसे आलासि सोंनायनि बे मोनसे सिनायथि। आरो नोंथाङा फोरनि सायाव मा बुंनो सानबावदों?
ओ बेनो
दा माने बिदिनो गाननाय जोमनायजों बुंफबनाय बिदिनो आरो माने ओ आर'नाइ आवबो आगर थाबावो। बे बेलेग बेलेग माने गुबुन गुबुन रोखोमनि आगरजों एरजानाय जायो। बेयावबो सम लायो माने एरनायाव गोबां सेनो ओ मोजां नुहोनो सानो एसेनो गोबाव सम लायो। आगर एरनो थाखाय ओम दा बिदिनो आरो बरफ नि आगर
औ दानि जुगाव आथिखालाव जोङो नायोब्ला जोङो जोंनि जिफोर दखनाफोर जोंनि जिफोर आर'नाइफोर गोबां माने मेचिनफोर ओंखारबाय जोंहा जौगाबाय जोंनि बि गियान मुगाया जौ गाबाय जोङो जि आगोलाव जों गोबां सम लायोमोन गंसेखौ बनायनो जों बेखौ थाबैनो जोङो बनायनो हायोसै। गोदोनि जेसेबां सम लायोमोन जोंहा बेनिसय जोङो दा आथिखालाव बनायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो जोंनि बर' जानानै जोङो बेफोरजों लोब्बा थानांगौ बा जों बेफोरखौ बाहायनो नांगौ ओ आं बेखौनो लुबैयो आरो जों नुनो मोनदों। दि ओ जोंनि भारत हादरनि दैदेनगिरिफोरखौबो जोङो बाहायनाय जों नुनो मोनदों गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो बेखौ नुनानै जों गो गगानाय मोनदों बा जों मोजां मोनदों। आरो आरो नोंथाङा जोंनि जिफोर गाननाय जोमनाय बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा?
ओ गाननाय जोमनायनि बेलायावथ बेनोसै हौवाफोरा गामसा आरो खर आव आरनाइ बा हिन्जावफोरा दखना आरो ओ दखना आरो फालि आलायो। आरो हिन्जावफोरा खोमानि खोमानि गानबावो खोमानि खेरा आरो गन थङाव नाथफुल गानो। बेफोरनोसै आरो
औ जों जेब्ला हाबाफोर जायो जोङो बेयावबो जोङो गुबुन जों बर'नि दड्रेस हिसाबै जों गाननायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो सना रुफाजों जों समाय होयो। न बिदिनो जोंनि बर'हारिनि गान्नायाबो आरो जोङो जोंनि बर'नि हारिनि जिथु सिनायथि बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि जि आरनाइ गामसा दखना जों बेखौ अराय सम लाखि नांगोन। आरो जोङो लाखिनो बायदिनो आरो औ आरो आरो नोंथाङा बिनि सायाव गाननाय जोमनायफोर ओ मोनथिबावो नामा?
ओ बिदि ओ बिदिथ गैला माने बेफोर
औ जागोन दे अब्ला जोंहा समाबो जाबाय। उम खोनादों ने औ। दे गोजोनथों।
औ।